औ खोनादों। थाङा
औ नोंथां खोनादों।
अ जों अब्ला दा ओ सावरायनि ओ बिफां लाइफांनि सोमोन्दै जागोन ना नोंथांनियाव औ बिफां लाइफां होननानै बुङोब्ला ब्ला जिहेथु मिथिंगानि बिखायाव गावनो गाव रज'नानै म माखसे बिफांखौनो होनना बुंनांगोन अदेबानि रज'नायनि अनगायैबो बे बिफाङा सुबुं माहारिनि गेजेरजोंबो गिदिर ओ गोलाव बेफोरबायदि महर मोननायखौ जोङो नुनो मोनो बर' हारि आरो बिफां लाइफांजों बिनि सोमोन्दोखौ नायोब्ला अदेबानि बुहुम बिखाजों बिफां माहारिखौ बिफांफोरखौ सावरायोब्ला बिनि गेजेराव मोनसे एंगारलायनो हाथावै सोमोन्दो दङ होनना बुंनांगोन जेरैबायदि थायसे फैसानि बिफुं बायदि ओ बिफां आरो मानसि मोनसेया मोनसेनि अनगा थांनानै थाया होननानै जोङो बुंनो हांगोन गिबियावनो बेनि सोमोन्दै सावरायनायाव ओ एंगारलायनो हायो होननानै बुङोब्ला बिफांफोराथंथं सुबुं माहारिनो हां लानो थाखाय अक्सिजेन गेस जायो जिहेथु सुबुं माहारिया थांनानै थानाय समाव हां लानो गोनां जायो बिसोरो बिफाङा हगारनाय अक्सिजेनखौनो लानानै थांनानै थायो फारसेथिं बिफाङआो सुबुं माहारिनि अनगा थांनानै थानाया गोब्राब होननानै जोङो। बुंनो हायो आरो उम जेरैबायदि सुबुं माहारिया अक्सिजेन गेसखौ लायो नाथाय बिसोरो कार्बन दाइ अक्साइड गेसखौ हगारो ओ बेबायदिनो सोलाय लालाय खालामनानै सुबुं आरो बिफांनि गेजेराव गोथौ सोमोन्दोआ दङ होननानै बुंनो हायो ओ बिफांनि महर होनायाव अदेबानि बिफांखौ ओ सोमखोर समायना महर होनायाव ओ मानसिया ओ जोबोद गाहाय ओ बिफावखौ लायो होननानै जोङो बुंनो हायो अदेबानि बे मानसिया बिफांखौ फोथांनायाव गावनि थाखाय मोनसे मुलाम्फा होननानै जोङो बुंनांगोन आरो जेरैबायदियै ओ गोलोम बोथोर समाव ओ सानदुंनि दुंनायाव बांद्राय गुदुं जानायलाय सुबुं माहारिया ओ जोबोद ओ बायदि रोखोम थासारि अदेबानि ओम केन्सार आरिफोरनि ओ ब्लाड प्रेसार बेफोरनि ओ जोहौबो जानो हागौ जेरैबायदियै बिफां थायोब्ला बिफांनि ओ साया सायख्लुमाव थानानै बे सान्दुंनिफ्राय रैखा मोनो होननानै जोङो बुंनो हायो बेबायदिनो बिफां गैयाबो लासेनो ओ सुबुं माहारिनि थांना थानायाबो ओ गोरलै नङा अदेबानि थांनानै थाथावथावखौनो नुनो मोना जेब्ला बे बुहुमाव बिफां लाइफाङा जोबनानै थांगोन अब्ला ओम सुबुं माहारिया थांनानै थानाया जोबोद गोब्राब जानानै जोङो बुंनो हायो बेबायदिनो फारसेथिं उम राजस्थान बायदि बालाबारि हालामाव नायबिजिरोब्ला बेफोराव फांसेबो बिफांनि महरखौ नुनो मोननाय जाया नाथाय बेफोरबायदि जायगाया ओरैबायदि गरम जे जाय सुबुं माहारिया बेफोराव थांनानै थानो हाया जोङो बिफां आरो मानसिनि सोमोन्दै बे रोखोमनि बाथ्राखौ सावरायनो हायो नोंथांनि बादिब्ला बिफां आरो मानसिनि गेजेराव ओ माबायदि सोमोन्दो अदेबानि मानसिनि जिउआव बिफाङा माबायदि गोहोम खोख्लैदों होननानै नोंथाङा सानो
नंगौ नोंथां होननाय बायदिनो जेरैहाय आ बिफां आरो मानसिजों गरसे फैसानि फारनै बिखुं होननाय बदिनो नोंथांनि बायदिनो बिफांजों आ जेरै मानसिजों सोमोन्दो दङ खाथि सोमोन्दो दं बेबायदिनो बिफाङाबो‌ जोंनो आ गावसिरनि जा होनांगौ बेखौहाय होयो आरो माने मानसि फाबो बिफांनि बेनिफ्राय बिफांनि सायाव सोनारो आरो बिफा मानसिनि सायाव सोनारो मानो होननानै बुङोब्ला बिफां गायनायजों जोङो बा जोंनि सोरगिदिं थानाय आबहावाया गोग्गो आरो गोथार जायो मानोना बिफां गायनायनि गेजेरजोंसो ओ जोंनि आबहावाया गुबुंले जानायनिफ्राय रैखा मोनो बिफां आ नि सायाव मानसिया जेरै बिफाङा हरनाय अक्सिजेन नोंथाङा होननाय बायदिनो बेखौ मानसिया लायो आरो मानसिया जा बिफांनिफ्राय कार्बनडाइ अक्साइड हगारो बेखौ बिफाङा बोनानै लायो बेबायदिनो ओ बिफां आरो मानसिनि गेजेरावहाय खाथि सोमोन्दो दं आरो बिफां लाइफांनिफ्राय जा मुवा बेसाद ओ जेरैहाय होन सुबुं मुलि बाहायनाय बायदि बेफोरखौहाय ओ बिसोरो बिफां लाइफांनि गेजेरजोंनो मोननाय जायो मानोना जेरै हमनानै ला बर' बर' समाजा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानि सेराव थांनानै थाबोदों आरो गावसिनि थांनानै थाबोनाय समावहाय बिसोरो जेबो ओ मेडिसिन एबा बाहेरा मुलि बाहायनाय जायामोन बिसोरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ बिफां लाइफांनिफ्रायनो गावसिनि लोमजानाय साजानाय आरो बायदिखौहाय बिसोरो सोखानानै लायोमोन बिफां लाइफांनि गेजेरजोंनो बिसोरो जाबायदि मुलि मोनोमोन बेजोंनो बिसोरो देग्लिनानै गावसोरनि आरो ओ बेफोर बेमार आजारफोरखौ जिब जुनारनावबो जानाय बिसोरखौबो बिसोरो सोखाना होयोमोन बेबायदिनो मानसि सि आरो बिफांजोंहाय खाथि सोमोन्दो दं होननानै आं सानो आरो ओ बिफां लाइफां बिफां थायोब्ला जोंनि आबहावाया गोग्गो गोथार जायो होननानै बेखौनो आं सानो आरो नोंथांनि बायदिब्ला
औ नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों जे बिफांजों सोमोन बिफांजों सुबुं माहारिजों ओ सोमोन्दोखौ नोंथांनि जाफोर बुंनाय बेफोरो बर' माहारिजों हारिनो खाबजानाय बर' माहारिफोरनि गेजेराव सिगां समनिफ्रायनो बेफोरबायदि ओ बिफां लाइफांनि सोमोन्दो थानाय थासारिया सोमजिबोदों अदेबानि ओ बोहैबोदों होननानैखौ जोङो मोनो जेरैबायदि नोंथाङा सुबुं मुलि बाहायनायनि बिथिंनि बाथ्राखौ बुंदों बेनि अनगायैबो सुबुं मुलियाव मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ बिफां लाइफांनि रोदा बिगुर फिथाइ बायदिखौ अ‌ जानानै लोमजानाय बा बेराम आरिफोरखौ जोङो गाहोनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदियै बेफोरनि बिदिन्थि नागिरोब्ला उदै सानाय जायोब्ला सफारि बिलाइ अदेबानि सफारि बिलाइनि बिजौनि बिलाइ बेफोरखौ जानानै उदै सागा होनायखौ नुनो मोनो ओ बेबायदिनो गन्थंनिफ्राय थै गयोब्ला अदेबानि ओ गन्थें बायनाय जायोब्ला खानसेनसा बिलाइखौ सिफ्लेनानै ग न्थंयाव सोनानै लायो आखाइ बौवोब्ला साल दावखुमै बिलाइखौ सिफ्लेनानै लानाय ओ बेफोरबायदि बिदिन्थिखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरो मोनफा मोनफा सुबुं मुलिनि बर'फोरनि गेजेराव बाहायनाय जेब्ला जोङो बे सुबुं मुलि बाहायनायनि सोमोन्दै सावरानो थाङो अब्ला बर' माहारिया थारैनो सु बिफां लाइफांाज खाथि सोमोन्दो गोनां होननानै बुंनो हायो सुबुं मुलि बाहायनायनि अनगायैबो बर' माहारिया थांनानै थाबोनायाव बिफां लाइफांनि मददजोंनो थांनानै थाबोदों जेरैबायदि बिदियै सुबुंनो थांनानै थानो थाखाय गिबियावनो नांग्रोगौ गंसे न बे गंसे नखौ महर होनायाव बर' माहारिया इटा सिमेन्टनि बाहायनाया गोदोनि समाव गैयामोन जिहेतु बेनि बे खान्थिजोंनो उम बर' सुबुंफोरा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफां बिलाइ बेफोरजोंनो ओ ननि महरखौ होनानै थानाय लाबोदोंमोन जेरैबायदि जोङो उखुमनि थाखाय थुरि हानानै लाबोनाय फेराय खानाय औवाजों फेरा खानाय इन्जुर दुमनाय बेफोरबायदि सावगारिखौ जोङो नुनो मोनो फारसेथिंनो जोङो नायोब्ला आथि खाल समाव बे उम ओ बिफां लाइफां आरो बर' माहारिनि सोमोन्दोआ एसे बां थासेयावबो नाथाय बिफां लाइफाङा आथिखालाव गोबां समावनो जोबस्रांनायखौ नुनो मोनबाय जेरैबायदि जोङो बर' बर'फोरनि अदेबानि क'क्राझार नोगोरनि मोनसे पिकनिक जाग्रा अदेबानि लावखार ओंखाम जाग्रा सरल फारा ओनसोलखौ नायनाय नायोब्ला सरलपारा मोननायनि सिगां जोङो गोबां हाग्रा ओनसोलखौ बारलांनो गोनां जायो बे ओनसोलखौ मोननायनि सिगांनो ओ जोङो नुनो मोनो जे गोबां गिदिर गिदिर दंफांनि मुराफोर अदेबानि ओ बेफोर मुुराफोरखौ हानानै लांदां खालामनाय ओ गाव गावनि मुलाम्फानि थाखाय फालांगि खालामनाय रांखान्थिनि फालांगि खालामनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय बियो जोंनि थाखाय मोनसे खहा लाबोनायनि बाथ्रा बिफां लाइफां गैयाब्ला लानो सुबुं माहारिया थांनानै थानायाव जोबोद अलखदाव गोग्लैयो जानो हागौ बेफोरनि थाखाय थाखायनो अदेबानि ओ बुहुमाव बिफां लाइफां बिफाङा खम जानायनि जाहोनावनो ओ गरम जानायनि ओ बि गरम जानायनि आयदाखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनदों जोब जेब्ला जोङो बिफां लाइफांनि सोमोन्दै सरायगोन अब्ला बेखौ मोनसे बाथ्राखौ बुंथारनांगोन जे बिफां आरो सुबुं माहारिया जोबोरैनो खाथि सोमोन्दो दङ बेनिखायनो बे बिफांखौ दानफायलाबायनो सुबुं माहारिया नाङा अदेबानि बेखौ बांसिनैसो गायनो नांगौ होननानै जोङो बुंनो हायो नोंथांनि बादिब्ला उम बर'फोरा दंफांखौ आरोबाव मा मा बि थिङाव बाहायबावनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो
नंगौ नोंथां बिफांखौ जोङो न' बानायनाय आरो बेफोर ओ सान्दुंफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बाहायनायनि अनगायैबो गोबां आबहावाखौ फोसाबनाय आरो आबहावाखौ जोथोन लाखिनाय बेफोराव बाहायनाय नुनो मोनो जेरै हमनानै ला आबहावा फोसाबनाय होनोब्ला आथि खालनि मुगायावनो नाय ओ गोबां खारोखानायानिफ्राय गबोनाय उखुन्दै बेफोर जोमैयाव लांनानै गुबुंनाय खालामहैयो मानोना बेफोरखौहाय बिफां लाइफांफोरासो सोबनानै आबह बोनानै आबहावानि बारखौ गो गो गोथार खालामो आरो बेफोरनि अनगायैबो बिफां लाइफांनि गेजेरजों जेरै जिब जुनार जिब जुनारफ्राबो ओ जेरैहाय गावसोरनि उदैखौ सुफुंनानै बिफां लाइफांनि फिथाइ सामथाइ बेफोर आरिफोरखौ मोननानै गावसोरनि गाव थांनानै थायो बिफां लाइफांखौ फोजोबस्राङोबा जिब जुनारफ्राबो थानो हायि जानानै बिफां लाइफां अनगायैबो ओरै बायहेरायाव फैनानै ओ न' बां मानसिफोरनि बायदि आरि मुवा बेसादफोरखौ जानानै नस्थ' खालामनो थाङो बेफोरनि जाहोनावनो आथिखालावहाय बिफां लाइफां गैयिनि जाहोनावनो ओ गामि गामि आरो सोहोरफ्राव माखासे सोहोरफ्राव जिब जुनारफ्रा ओंखारनानै फैनायखौ नुनो मोनदों आरो बिफां लाइफांखौ बिनि थाखायनो जोंनो गोनां जानानै फैदों बेबायदिनो ओ बिफांखौ जोङो मोनसे ओ सुबुं माहारिनि अनगायैबो जिब जुनार आरो आबहावानि थाखाय मोनसे गोनां मुवा बेसाद होननानै ओ हमनो हागोन मुवा बेसाद नङाब्लाबो बेखौ गोनां मोनसे ओ बिथिं होननानै जोङो बुंनो हागोन समाबो बारा गोबाव गैला नोंथां नोंथांनो सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय गोजोन थों नोंथां
गोजोनाय थाबाय नोंथांनिसिम